खोनादो नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
नै दं जेरायनानै नोंथां।
औ औ आंबो जिरायनानै दं बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोनना?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
जोङो ओन जोङो दा सायख'ना लानाय आयदा बायदियै एसे उम जागायलांनोसै आरो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
उम जोङो दा उम जोङो दा सायख'ना लानाय आयदा बायदियै जेरैबायदि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनोसै आरो नङा होमबा? जेरै उम अप जेरै एरै थ' बर'फोरनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोङो जेरै अनला खारै बेफोरबायदि सबाय साम' बेफोरबायदि बेफोरजों बुजायो आरोना जोङो बेफोरनि बे बेफोरनि अनगायैबो एसे आलादायै दिनै सावरायनोसै आरो ना बर'फोरनि जे बि जोङो दुब्लियाव खाबथिंनाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि उम बिफां लाइफांनि बिलाइ बेफोरबायदि जानायखौ जों एसे फोरमायलायनोसै आरो नङा होम
नोंग नोंग नोंग नोंथां। नोंगौ।
जेरै जोङो जेरै जोङो हाग्रा बंग्रा एबा दुब्लि फोथाराव जेरै जोङो खाबथिंना जानाय मैगं बुङोब्ला जेरै ओ दुब्लियाव खाबथिंना जानाय बुङोब्ला जेरै मानिमुनि खुदुना बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जेरै बेसर बेसरफोरखौ जोङो खाबथिंना जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ आरो बिदिनो हाग ग्रा बंग्रायाव हाग्रा बंग्रायाव जाहा खाबथिंना जानाय बुङोब्ला जेरै गुबुन गुबुन हारिनि जेरै ओ मानिमुनि बेफोरो आरो खिफि बेन्दों बेफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो मोननाय जायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंथा थां नोंगौ नोंगौ।
बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो होनोब्ला जोङो जेरै ओ खान्थार गोरलैखौ जायो थाइजौ हान्थार गोरलै आरो थालिर थालिरनि थालिरनि मादाखौ थालिरनि माबाखौ जायो। फस्लाखौ जायो। आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोरबायदि जोङो बिफांनि मुवाफोरखौ जायो आरो नङा होमबा नोंथां। बर'फोरा बेखौ बेफोरखौ गोदो गोदायनि नो जायो बेफोरखौ जोङो जेरै मानि मुनि फुदुना बेफोरखौ जोङो माजों जायो होनोब्ला गोदो गोदायनि ओनो फोथायनाय दं जे जोङो बेखौ बे जायोब्ला जोंनि देहानि जिखुनु जिखुनु बेराम आजार जेरै उदै सानाय खर' सानाय बेफोरखौ जोङो हामो होननानै एसे गोदो गोदायनि बिखायनो फोथायदों फोथायनाय जायो आरो फोथायनायखौ जेनेबा नुबोगासिनो दं। बेखौ जोङो माजों जायो होनोब्ला जेरै जोङो आलु आलु बेफोरजोंनो जानाय जायो आरो आरो दिंखियाखौबो दिंखिया खौबो जानाय जायो जेरै आलु आलु बायदिसिना बेफोराव जानाय बेफोर बेफोरजों जानाय। खौ जों नुनो मोनो आरो। आरो थालिर फस्ला आरो थालिर फस्ला दिंखिया बेफोरखौ जोङो बैसागु फोथाराव जानायाव नुनो मोनो जेरै जोङो मा माजों जायो होनोब्ला दिंखियाखौथ' आलुजों जाबाय जेरै जोङो थालिर थालिर फस्लाखौ जोङो बैसागुआव माबाजों जायो आरोना बेदरफोरजों बेफोरबायदि बायदिसिना बेदर जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बयलार बेदर बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बेदर जोङो थागिर फस्लाखौ जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो।
नगौ नंगौ।
औ आरो बै खिफि बेन्दोंखौ बो जोङो ओ नोंथाङा गिबि बेन्दोंखो खौ मोनजाफेरदोंना? औ ओम बेबो ओम बेबो उदैनि थाखाय जोबोर मोजां जायोे जे थुजों एखौ गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंङो उदै सान नाय एबा ओम बायदि रोखोमनि बेमारफोराव एसे हामो होननानै जोंङो आंङो मि
नोंगौ नोंगौ-नोंगौ नौथां नोंगौ।
औ बेखौ औ बे खुं बेफोरखौ जोंङो आलु आलुजों नुङाब्लाबो बायदि रोखोमनि बाय दि रोखोमनि मैगं जेरै उम आलु एवनाय बा जेरै ओंख्रिफोरावबो उम होजायो आरो ना जेरै -
नोंगौ नगौ नोंथां।
बे बायदिसिना मैगंफोर बेयाव बि मैगंफोर संनायाव बो बेफोरखौ बै उम मा होनो बेखौ? खिफि बेन्दोंखौ जोंङो बेयाव दायनिसो गारलानानै होजायो आरो नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नंगौ नंगौ। ओ जानाय होयोबा जोंहाथ' बे नों बुंनायानो दहाय बुंनाय बायदिनो जासिगोन जेरै-अनला सबायखौथ' बयबो बुंबाय थाखायो नंङा होमबा नोंथां? जों जाबायबो थाखायो बेफोरखौ दा नों खानानै जानाय मैगं होननानै बुंङोबा जोंहा मेल्ला दंङ। जेरै दा आं बुंगोन थास' बिसं नंङा होमबा नोंथां? नोंथांङा थास' बिसंखौ मिथिगौ ना? हेलौ नोंथां हेलौ
उम उम उम
नोंथांङा थास' बिसंखौ मिनथिगौना नोंथांङा? थास' बिसं?
अ मिथिगौ नोंथां।
औ औ औ बेफोरखौ औ औ औ नोंथां औ औ जों बेफोरखौ जों जायो आरो दा नोंथांङा खानानै जानाय सिनदों नालाय जोंहा थास' थ' बिबार दंङ थास'निफ्रायनो जों मेरला रोखोम जायो। थास' बिबार दं जोंहा थास' आइथिं थास', बि सं नंबा जों थास' बिस थास स' बिबारखौ जों मैथाजों जायो ना गोरान होफानानै बान अमा गोरान होफानानै बा अमा बेदरखौनो होफानानै नंङा होमबा? आरो ब्रयलारजोंबो जायो। माने नै दा सिजोन फैलायबाय जोंहा दैज्लां बोथोर बेफोरखौनो जों बिराद जायो नङा होमबा नों दां
औ नंगौ नोंथां औ
गोलैबाय आरो दाखालिसो बावो जेनेबा नै दा जेनेबा लाफा सायख' नङा होमबा नोंथां दा लाफा सायखौबो जोंङो नागिरनानै जायो हाजोआव थायो बबा अबेबा अबेबा सोरबा सोरबा न'आव गायनानै लाबाय बेफोरखौबो जों खानानै जायो आरो खानानै जानायावबो गोलैबाय बेबो ओमफ्राय सिब्रु नोंथां सिब्रुखौथ' मिथिखायो नोंथां?
औ मिथिगौ नोंथां सिब्रुखौ मिथिखौ।
जोंङो मोननै मोनथाम रोखोम मोनजायो सिब्रु सिब्रु दाउ सिब्रु अमा आरो सिब्रु एवनानै जायो आलुजों ओमफ्राय आरो जोंहा सिब्रुनि आरो बिबारखौनो जोंङो अनलाजों जाफैलायो नोंथां। नोंथाङा जाफेरबाय
औ औ आङो सिब्रुनि बिबारखौ मोनजाफेराखै नोंथां।
ग्रनि बिबारजोंहाय अनलाजोंबो जायो बे ना गारलनानै होनानै गोथावसिन जायो आरो जायो जायो नोंथां आरो जोंहा फैबाय जेनेबा खानानै जानाय होनबा आरो जोंहा ओरै बारसिखा बिबार बारसिखा बिबार बारसिखा बिबारखौ जों अनलाजों जायो नोंथां। अनलां जायो आरो सोरबाया तामाने बा बासिगि बिबारखौनो माने खारै होनानै एसे नाजों थेब थेब थेब बाथोन बायदि खालामनानै जायो।
औ नंगौ नोंथां
बेफोर बिबारा माने दा बुंनो थाङोबा देहानिफ्राय जोबोद मोजां होननानै जों खोनाबोनो मोनो आरो बेखायनो माने जों बेफोरखौ बिराद जानाय जायो बारसिगि बिबारखौ
औ नंगौ आङो खोनानो मोनदों आरो औ आङो खोनानो मोनदों आरो साफात बिबारखौबो जानाय जायो नोंथां। आलुजों एवनानै
अ अ जागोन आं आं जोंथ साफात गैया जों नुफेराखै नालाय जानोबो हागौ आरो जों जा अ अ ओमफाय जोंहा दा फैनानै मेसेंफोरावहाय जोंहा गाम्बारि बिबार मोनोमोन नामा नोंथां मेसें थाबथ नङा जेनेबा मेसें जोबनानैबो गाम्बारि गाम्बारि बिबारखौबो जों जायो अनलाजों
औ गाम्बारि बिबारखौ जायो नोंथां औ
सोरबा एवनानै जायो खिन्थु अनलाजों बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो नै दा जोंहा दैलां बोथोर नालाय दैलां बोथोराव नै जोंहा एबार खायला मोनसिगोनलाय खायला नोंथाङा मोनथिगौवना खायलाखौ उम बे खायला औ बे खायलाखौ जोङो ओ बिराद मोजां जों माने देहानि थाखाय मोजां आरो जानायावहाय
औ बिनि थावनाया गोखा नङा होमबा
खा उम बेखौ जोङो फोथाराव जेब्ला दुब्लियाव थाङो बेवहाय जोङो ना लाबोफानानै ना लाबोनानै बे खायलाजोंहाय संनानै जानाय जायो एबा सोरबा बाथोन थुग्लिनानै जायो सोरबा ए ग्लेब ग्लेब ग्रेबि खालामनानै जायो माने बिराद गोथाव जायो आरो नाजों बे फोथारनि नाजों बे खायलाया बिराद जायो आरो हाराय खुदुना खुदुना नोंथां खुदुनायाबोथ जों मोननै रोखोम रोखोमनि जायो जोंनियाव मोनसेया गुबुन जायगायाव माबायदि जायो माने खुदुना बिफाङैनो जेरै बिलाइ मोनसेजों जानाय दं मोनसे ओमफाय मोनसेया जाहैबाय खालि दालाइ साखाल जायो नोंथां जोङो औ ओमफाय दाङा दाङाखौथ गायो जेनेबा गायो दाङाखौ होनबाबो दाङाखौबो जायो आरो जों मोनसे नङा होमबा देहानि थाखाय प्रटिन नांगौ जायोबा जों बेफोरखौ जायो होननाय मोनसे दं नंङा होमबा
औ औ।
अन्थाइ बाजाब जोङो अन्थाइ बाजाबखौ जों नाफोरजों होजाना जायो औ। औ अन्थाइ बाजाब -
बर'फोरनि मैगंफोराथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां मैगं खाबथिंना जानायफोरा औ।
आरो मानि मुनिखौ नों दहाय खोथा बुंबाय आरो मानडे मानडेखौथ' मिथिगौ नोंथाङा दैयाव थायो बिलो औ मानडे औ औ बिनिखौ जोंना औ औ जारि जारि
जारिफोरखौ नाफोरजों फुदुंना जा जायो बेफोरखौ अमा बेदरफोरजों।
दुंना जानानै देहा दुरबलफोर मोनबा गगा मोनहांहां मोनबा माने बेफोरबो जोंनि मुलि जो माने एफोरो नङा होमबा नोंथां डाइरेक्टलि माने माबायाव बे इनडाइरेक्ट बे जोंनि मुलि गोजा आरो बेफोर बुस्थुआ
औ।
आरो उदासि उदासिखौ मिथिगोनना मिथिया? नोंथाङा? उदासि एरखां औ बे उदासिखौबो जों खानानै जायो औ दा आबाद मावो। खिन्थु जोंनि साइडथिं दाबो बिदिखौ आबाद मावा जों फोथारावनो फोथार माने हाग्रा फ्रावनो खालाबायनानै लाना फैयो नोंथां सोरबा बन लायनो थांनायाव खानानै लानानानै फैयो। सोरबा जायगाखौ नुखा होइ र' ओंख्रि गैया नोंखौ लाना फैनां होननानै खानानै लाना फैब्रबो।
औ जोंनिथिंजाय आबाद मावनाय जायो।
जायगायाव आबाद मावो औ। औ ओमफ्राय दिंखियाथ' दिं थिया खासै जेरावबो मोनखा नोंथां दिंखियाखौथ' आरो मा होनबावनो दिंखियाखो जेरावबो मोनो दा नोंथाङा एसे बुंनानै होबावदो दे। माने मा मा नोंसिनिथिंजाय मा माया? मोनो ओ
औ जेरै जोंनिथिं जायस' बेफोरबायदि दिंखिया जेरै मानिमुनि फुदुना बेफोरखौथ' बुंलांखाबाय सिगाङावनो आरो हेेलांसिफोरखौ जेरै सिफुं मैगं बेफोरखौ जोङो। सिफुं मैगंखौ मायाव मोनो होनोब्ला जोङो जेरै बिदि माइ गाय गोदानाव जोङो बेखौ सिफुं मैगंखौ मोननाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथांं नंगौ नंगौ।
नानै जानाय जायो आरो जोबोर मोजां जायो। फिसा फिसा ना एसे मोजां जायो आरो। नि बिलाइआ फिसा फिसा उम। आरो बिनि बिफांआबो फिसा फिसा। जायसेै बिखौ बिफां माने लाइफां होनना लानाय लाइफांसो बेयो औ लाइफां बर'नि बेजोंनो उम बेजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि उम जाबावो आरो। जोङो जेरै औवा मेवाइ बेफोरखौ जोङो जाबावो आरो। आरो आरो बेजों लोगोसेनो मा मा मेगं दंबावो?
औ।
गोबां रोखोमनि मेगं दंबावो आरोना
ओ औ नोंथां औ।
औ। बिदिनो नोंथां जोंना समावबो जाबाय दोन्थ'नोसै नामा?
जागोन दे।
जागोन ओनथां। जागोन जागोन।